नै जिरायनानै दङ।
ए
उम नोंलाय?
आंलाय लामा थाबायगासिनो दं।
अ ओम ओम अखा हादों नामा?
अखा हायाखै सान्दुंसो दिनै। मैया मैया मैया मैया हादों। ओम अखा हाया।
ओहो अखायानो हाथाराखै माइखौनो गायजेननो मोनाखै।
आयु जोंनिथिं फै जोंनिथिं अखायानो अखा।
उम जोंथिं अखायानो हानो नागिरथारा बोरि नालाय जायगाया।
उम उम।
उम।
बेनोथ' जादों दा।
ओम नोंसा गायखांजोब्बाय?
जोंहा गायखां जोबबाय ओं नोंसालाय?
जोंहा गायनोनो मोनाखै अखायानो हायाखै नालाय।
ए ओं ओं ओं।
सोर सोर दं न'आवलाय?
नै दङ गासिबो दंजोबो।
अ ओम।
नोंसालाय?
जोंहाबो दङ नै। फंबाय दङ न'आवबो गासिबो दंजोबो आइ आफामोनहाबो।
ए फंबाइ आ लेखाफरायाखै नामा?
ओहो दा बन्द' होबाय नालाय।
ए कलास बेसेबां मोनखोबा?
क्लास बेसे मोनखो? आंड़ो ओहो फंबाया फंबाया?
थाखोबा।
ए थाखोबा मोनगुलायबाय। मोजाङानो दे अबे स्कुलाव सोयो?
जोंहा गामिनि फरायसालियावनो, गामिनि फरायसालियावनो सोयो ओं
ओं ओं मोजाङानो
उम ओमफाय खबर
नोंहालाय बेसेबां क्लास मोनखो मोजां आं
ओ आङो दायो बि ए फरायगासिनो
अबे क अबे आव अबे स्कुलाव हाबो
आङो सयदवाराव लादों
मोजाङानो दे बेयाव मोजाङानो ओं मोजाङानो बेवहाय
ओं जोंहा गोजानावबो थांनो हाया नालाय
हाया नालाय उम
ओंखायनोथ' बे गहफुरावनो लादों
ए माला लाखो एडमिसनखौ माला लाखो एडमिसनखौ
एसे बाव बाय
ए ए
उम उम
नोंसा माला माला थांनांगौ माला थांनांगौ होनदां टावार नाङाखै नामा?
ओहो टावार
ए बिथिं थांबाथाइ टावार नांखाया हेलौ उम खोनादों आं
आं जेबो
दावसिन होनबासो खो
हेलौ माथो जेबो खोनादिया
दावबोफिन मानसिया एसे आं खोनागासिनो।
मानो खोनादिया थाय मा ओंख्रि?
दानाङा इदिनो हा मा होनदों?
हा?
खोनायाखै आं खोनायाखै।
उम जाला हाय खोनाला नेट गैला। हो
खोनादों?
खोनायाखै नो। मानोबा खोनादिया थाय।
मानोबा गोनादिया
ओहो खोनालानो। आं खोनाहैयाखै।
ए खोनायाबाबो ए टावार नाङाखैदां नोंसिना।
उम मा ओंख्रि? उम
माबासो अमा बेदरजों अनला।
उम उम गोथाव दे।
ओम नोंसालाय?
जोंना नासो ना बाथोन।
ए
उम उम
गोथावथार माथो सोर संनाय?
मामियासो संदो।
ए ए नों सङा नामा?
ओहो आं संनो सोंलोंथ'वाखै हस्टेलनिफ्रायनो फैनाय बारा गोबौ‌ जायाखै आरो दा नै थांफिनो थांफिनगासिनोसो नालाय। खोनादों आं खोनादिया हाय बोरै जाखो?
ए टावार नाङाखैदांहाय।
जेबो खोनाफैदिया आङो।
आं नोंखौ खोनागासिनो।
आं खोनालानो।
उम खानागोन बे र' टावा नाङाखै।
उम।
एबार खोनाबाय दा?
ओहो खोनालानो।
ए खोनागोन र' थावार नाङाखै बेयो।
ओ दे रायलायबाय था।
ओं।
उम।
सोर सोर दं अ सोंखांबायमोनना आङो। फरायनायफ्रा मोजां ना?
ओं मोजां।
उम उम इस्कुल नोंसिनाबो बन्द' होबाय नामा?
ओं बन्द' होबाय।
ए मोजाङानोहाय बिदिबाना आदा न'आव थाबाय था। ए उम
उम
सोरबा सोरबा दं नामा माथो दावराव खोनाथारदों?
गैया गैनायालाय।
ए
आङो लामायाव फैदों नै दासो गारि थांदों।
ए ओंखायनथ' एसे माबा गाबनाय बायदि आवाज खोनादोंमोन आं। उम एबार खोनादों?
ओहो खोनालानो मा जाखोथाय उम बेराद नेटनि नेटनि प्रब्लेम जोंखै।
ए टावार खुन्थिया गायना लाहाय।
उम वाइफाइ गायनांसिगोन।
वाइफाइ गायबाबो नेट नाङो दा मोजां नो। जोंथिंबो मालाबा जेब्बो नुवा दानजोबो
उम
सेस दानजोबो
उम
मानो बिदिथाइ मिन्थिया।
उम मा ओंख्रि होन्दोंमोनलाय?
जोंहा माबासो अमा बेदरजों अनला अमा बेदर गोरान।
उम गोथावानो दे उम।
नोंसालाय?
जोंहा नार्जि एबा नार्जिबो संदों ओमफाय ना बाथोनबो।
मोजाङानोहाय
उम
नै खोनासंलाय
मा?
जोंहा अमा बुथानो नागिरदोंहाय संफोर।
माला अ औ औ। फैनो हागोन नामा हागोन दे थांनो। ओं लांगोन दे।
उम जा बाजैनि फिसाजोनि बार्डे दङ।
ओ
बेयावहायनो
बेसे गेदेर अमायालाय?
अमाया गिदिदथारहाय बिस हाजारसोनि जागोन।
अ ओ मोजां। बेसेबा दामा?
दामखथ' दा आं बुंनो हाथ'वा दा जाहा न'आवनो फिखानाय नालाय बेखौनो बुथारनो सानबाय आरो जानोसो फिखादों नालाय।
ओं।
उम
खमफाय खबरफोरा गासिबो मोजां ना?
खबरफ्रा मोजां गोजा मोजाङालाय।
उम गासिबो न'आवनो दंजोबो दा?
ओं दंजोबो गासिबो दं। नोंसाबो दंजोबो दा?
ओं गासिबो दङ।
ए ओं। नोंसिनिथिं एम्बु ओंखारगोना ओंखाराखै ए। बुथारगोन ना बुथारा नोंसोरखै?
जोंखै बुथारा दाथ' अखा हायाखै नालाय।
ए जोंथिं बुथारना जाबायानो।
अखायानो हाला जोंखै माइखौनो गायनोनो मोनला। मैया एसे हादोंमोन। बेजों एम्बु ओंखारबाय दा हनै सोरबा सोरबा मेगन गोसाफ्रा बुथारनानै जाबाय।
आयै अखा लेंहर नांगौखौनो।
ओं अखायानो बे हानो रोंला ओम।
बे जाला जोब्बायहाय मानसिफ्रा एम्बुखौ जोंहा जाजेनाखै।
ओ।
जि गिदिर गिदिरखाय एम्बुआबो।
ओं दा बे ओंखार गोदान नालाय।
उम।
उम।
जारलाथार।
औ। ओमफ्राय खबरफोरा गासिबो मोजाङैनो दङ ना?
मोजां गोजा गासैबो। दसे थानानै दोनथ'नांसिगोनहाय ना?
औ।
जोंहाबो नै ओंखाम ओंखाम जानो टाइम जासिगोन आरो माने।
खामानि मावनो लिं
ओम जाहा थाब जायो ना ओंखामखौ। नोंसा खैथायाव ओंखाम जायो?
जोंहा दाइन नैजि रिंगायाव जायो।
ए।
ओम दा संगासिनोसो।
ओम जाहा जानोसैयानो नै।
मोजां अखा हानो नागिराखै नोंसिनिथिं?
हागासिनो अखायालाय जों थिं दैया बांद्रायबावसो।
ओ नै जोंखै हानो नागिरदों दिनै एसेनो थाब थाब हानानै गायखां थौंसैल' थाब।
ओं ओं।
गायनो फैनांगोन हाय जोंखै नों
जागोन दे जागोन थांगोन ओम।
फैथारनांगोन होमबा अमा बेदरखौहाय लायगोन दे।
ओं।
दे होनबा दोनथ'नोसै आङो खायसे खामानि मावहैनि उम उम।